हेल'
औ।
औ औ खोनादो ना?
औ खोनाबायदों।
औ औ नोंथां ओ खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय नोंथांसिम।
खुलुमबाय।
नोंथाङा ओ जों दा मानि सायाव रायलायनाया मोजां गाहाम जागोन नोंथांनि बादिब्ला?
जों दा बुहुमनां दुंखांनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा?
औ जायो दे नोंथां
औ औ र' आं फंनैसो बुंग्रोनि
औ दे जागोन नों
मा होनो बुहुमनां दंखांनाय होनब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो ना? मानो होनो होमब्ला बियो
दानि बुहुमावहाय दानि दा सोलिबाय थानाय मोनसे मा होनदों गिख्रंथाव मोनसे मा होनो आबहावानि मोनसे माबा आरो ओम प्रब्लेम आरो ओ गिदिर जेंना आरो औ ओमफ्राय मा खालामो बियो ओ जों मानि थाखाय जायो बियो ओ बियो जेब्लानाखि जोंनि मा खासे गोथां न'फोर गेसेसफोर जेरै कार्बनडाइ अक्साइड मिथेन गेस नायट्रजेन बेफोरो मा होनो बेफोरनि माबानायनि थाखाय बारायनायनि थाखाय बियो माने जानो हमगासिनो दं आरो मा होनो बुहुमनां दुं खांनायाबो जागासिनो दं आरो‌ ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो माखासे जों मानसिफोरनि माखासे खामानि मावनायफोर जेरै जों गिदिर गिदिर इडास्ट्रिफोर बानायनाय बेफोरबो मा खालामो बेफोरबो मा खालामो जोंनि बुहुमनां दुंखांनायाव बेफोरबो बिफाव लायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्रायबो आरो जोङो बुहुमनां दुंखावनायनि माखासे जाहोनफोरखौ जों बुंनो हायो जेरै मा होनो खैला बायदिसिना सावनाय थाव थाव सावगारनाय माखासे मिथिंगायारि गेसफोर जेरै गेसफोरखौ मा होनो इलेक्ट्रिसिटि बानायनाय आमफ्राय आरो ओ दारिमिनफोर गिदिर गिदिर दारिमिनफोर ओमफ्राय बिनिफ्राय माखासे थांलाय फैलाय गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय गेस बेफोरनो जाहैबाय मा होनो बुहुमनां दुंखांनायनि माखासे जाहोन फोर आरो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जेरै जों दि फरेस्ट्रेसन होनो जायनाखि जों हाग्रा बंग्रा फोजोबस्रांनाय बेबो मा खालामो जोंनि ओ बुहुमनां दुंखांनायखौ बेबो जाहोयो आरो मानो जायो होनो होमब्ला जोंथ' मिथिखायो बिफां लाइफांङा मा होनो कार्बन- डाइ -अक्साइद गेसखौहाय बियो हजम खालामो बियो लायो खिन्थु जोङो दिनै एसे गाबोन एसे जुदि जों हाग्रा हाग्रा बंग्राखौ जुदि मा होनो दानफायस्रांनायनि जाहोनाव एबा मा बबेबा मोनसे हादोर एबा नोगोरखौ जायगाखौ जौगानायनि नामै जोङो बिफां लाइफां दानस्रायनायनि जाउनाव मा होनो कार्बन- डाइन -अक्साइड गेसखौ बोजबनो थाखाय जोंहा बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांनायनि जाहोनावबो बे बुगुमलां। दुंखांनाया जानो हमगासिनो दं आरो ओमफ्राय आरो बेनि अनगायै ओ ओ ओ जेरै मा होनो उम--मानसिफोरनि सुबुं अनजिमा बांनाय। ओमफ्राय आरो गारि मथरनि बांनाय। बेफोरबो जाहैबाय मा होनो बुहुमनां दुंखांनायनि माखासे जाहोन। आरो ओमफ्राय आरो जेरै ओ मा खालामो बे बुहुमनाव दुंखांनाया दाबसे जायगायावल' मा होनो बियो। माबा खालामा आरोना मा होनो गोहोम खोख्लैयो आरो बियो मा खालामबावो बियो सारा दुनियायावनो माने जोंनि बे मोनसे दुनियायावनो जेरावबो बियो गोहोम खोख्लैयो आरो जायनि जाहोनाव मा होनो बांद्राय जुदि बुहुमनाव दुंखांनाया जायोबा बुहुमा जुदि बांद्राय गरम जायो बिदिब्ला मा जानो हागौ बै माखासे बरफ जायगाफोर जायनाखि। बरफ एरियाफोर बिसोरो मा खालामनांगौ आवलिलांनो हमनो हागौ आवलिलांनो हमनो हागौ आरो ना आवलिलांनायनि जाहोनाव मा जानो हागौ जोंना लैथो लेभेला बियो। लैथो थाखोआ बियो बारायलांनो हागौ आरो। ओमफाय आरो बे बारायलांनायनि जााहोनावहाय मा ओ जोंहा दैबानाफोरबो सोमजिनो हागौ। जुदि बर' बा आवलिनाया जुदि बारायलाङोबा दैबाना सोमजिहोनो हागौ। जायनि जायनि थाखाय जोङो मा होनो जोंनि थाखाय ओरैबायदि गिथावना आरोना।
औ उम
मा होनो हाबावो बुहुमनां दुंखांनाया मा होनदों मा खालामो बियो।
लैथोनि दोहो दोहौखौहाय गरम खालामनानै मा खालामनो हागौ बियो। मा होनो। दैबाना खालामनो हागौ आरो बार ब मा औ। बारहुंखाफोरबो सोमजिहोनो हागौ आरो बियो ओमफा य। बेफोरो आरो मा खालामनो हागौ जोंनि। ओ माखासे मानसिफोरनि जिउ मानसिफोरनि देहा हाग्रानि जिब जुन। जुनार ओमफाय आरो मा होनो आबाद। आबादफोरावहाय खामानि मावनायफोरावहाय बेफोरो गोहोम खोख्लैनो हागौ आरो ना। बुहुमनां दुंखावनाया ओमफ्राय आरो। दानिया नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन ओ जेनेबा नोंथाङा जे एसे आगोलाव बुंलांखांबाय। जे ओ गयक खैला ओ पेट्रल आरो डिजेल बेफोरबायदि सावनायनि थाखाय जोंनि कार्बन -डाइ-अक्साइडनि। लेभेला बिराद बारायो। ओ फोरनिफ्राय बिराद माने कार्बन-डाइ -अक्साइद ओंखारो बेखौ दा। कार्बन डाइ अक्साइदखौ जोंनि बिफां आरो लाइफाङा ओ बोयो। बोनानै अक्सिजेन हेगारो जोंनि थाखाय। थाखाय देहानि थाखाय बे बे दङ। थांनायनि जाहोनावनो बुहुमनां बे मा होनो ग्लबेल वारमिं जेखौ। ओ बेनि थाखायनो माने ओ बे दुंखांनाया। बांद्राय जानायनि थाखायनो जोंनि माने बिराद जेंना सोमजिदों आरो। मानो होनबा बै कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय जिथु। धुङा बा उखुन्दै। बेफोर जोंनि ओ आबहावाखौ बिराद गाज्रि खा खालामो आरो बिदिनो गारि मथर थर बांनायनि जाहोनाव आरो सुबुं अन जिमा बांनायनि जाहोनाव जे जेसेबांनो सुबुं अनजिमाया बांगोन एसेबांनो गारि मथर फ्राब बांगोन स' बेखौ ओ बाहायनायखौ जुदि मानसिफोरा ओ जुदि निजे निजिनो हमथानानै सोलिनो हायोबा आखाइ हमथाना सोलिनो हायोब्ला अब्लानिया बेफोरखौ ओ बे ओ मा होनो बेखौ ओ दुंखांनायखौ ओ एसे ओ रोओ कन्ट्रलाव लाबोनो हायो माने मानो होनबा ओ आजिखालिथ' बिदिनो गारि मथराथ' बांखाबाय बिदिनो नि निजि निजि थ गाव गासैबो गावबा गाव गारि लानो लुबैयो ओ गासैनोबो बे मोनसे गारि लानो लुुबैनाया गासैनोबो मोनसे सिमांखा। थेवबो ओ आजिखालि थायो सोरखारा होनाय मोनसे ट्रन्सपर्ट गारिफोर जेनेबा सरकानो हो आ खायो बास बायदिसिना एफोरखौ आरो बेफोरबायदियाव जेनेबा थांलाय फैलाय जुदि खालाम खालामोबा ओ बे बेफोरखौ एसे कन्ट्रल लाबोन हायो आरो जेसेबां हायो एसेबां बिफां लाइफां गायनांगौ मानो होनबा बिफां लाइफां ओ खम जानायनि थाखाय जाहोनावसो आरो ओ बांसिनानो ओ बुहुमनां बे दुंनाया माने ओ बांद्रायनो हमदों माने बेनि जाहोनावनो औ दा बि बिदिनो मा होनो उम।
जेनेबा ओ मा होनो बे खौ ओ गाज्रि मुवाफोर जेरै प्लास टिक बेफोरखौ ओ सावस्रां सावस्रांब्लाबो माने साव सावनोथ' नांगौ मानो एखौ फोजोबस्रांनांगौ थेवबो बिनि जिथु ओं ओंखारनाय घुङा बेनि जिथु खारनाय उखोन्दै बे बेबो जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामो। दा बेफोरखौबो जेनेबा बेफोरबायदि बाहायनायखौ जुदि मोजां ओ प्लास्टिक बाहायनायखौ जुदि मान जिफोरा जेसेबां हायो एसेबां खम खालामोब्ला जोंनि बेफोरो जेंनायाबो एसे खम जानो हानाय माने बेफोरबायदि एसे एनला एफोरो जेनेबा कलखो कलकारखाना। ओ गारि मथर पेट्रल डिजेल बेफोर सावनायखौ जुदि एसेबाबो खमायनो हायोब्ला। जोंनि बे दुंथाया एसेबाबो खम जागोन। नांनि बायदि साननाय बायदिब्ला नङा होमबा नोंथां औ नोंथां दा नोंथाङा एसे आंनो एसे फोरमायबावना होनो हाबावगोन ना।
दे जागोन दे ओ आंथ' बुंखादोंमोन ना मा होनो ओ बेयो बुहुम नां दुं दुंखावनायहाय मा खालामो थोंजोंयै मा खालामबावो बियो जों जों मानसिफोरनि देहाफोरनि सायावहाय बियो गोहोम खोख्लैयो आरो जेरै बां औ बां बांद्राय जुदि गरम जायोब्ला मा होनो जोंनाव मा होनो बांद्राय दुंथाइजों सोमोन्दो थानाय माखासे बेराम आजारफोर सोमजिनो हागो गौ आरो आरो मा खालामबावनो हागौ बियो बांद्रा गरम जायोबा बियो जोंङो हां लानायावबो जोंङो उसुबिदा मोननो हागौ गौ आरोना ओमफ्राय आरो मा खालामबावो
जायनि जाहोनाव बांद्राय जोंथ मिथिखायो गरम जायोब्लाथाय जोंना बोथोराबो दसे दसेनो सोलाय सोलायै नंङा होमबा बै सोलायनायाबो मा खालामनो हागौ जों हरखाबै जुदि सोलायोबा बियो जोंखौ माखासे बेराम आजारबो सोमजिहोनो हागौ आरो जेरै गगा मोननाय बायदिसिना आरो स बेखायनो आं मा बुंनो हायो मा होनो बुहुमनां दुंनायाहाय मा खालामनो जोंनि देहायावहाय मा होनो जेंना खोख्लै खोख्लैनो हागौ आरो ओ बेखायनो जोंङो मा खालामनो हायो जेरै जोंथ' मिथिखायो होनबा बुहुमनां दुंनायाहाय मोनसे जोंनि थाखाय ओरैबायदि साननो गोनां
औ
जों बेफोरखौ मा खालामनानै जेनेबा खम खालामनो हायो होमब्ला जों जेरै मा खालामनांगोन बिफां गायनांगोन हाग्रा बंग्राखौ जों होबथानांगोन ओमफ्राय मा खालामनांगोन जोंङो मा होनो इलेक्ट्रिक बायदिसिनाफोरखौ मा होनो बेफोर खौ बारा बाहायनो नाङा आरो ना ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जों मा होनो गारि मतर खौ बाहायनायनि सोलाय जोंङो थाबायनांगोन औ साइकेल बायदिसिना जों थांलाय फैलाय खालाम नांगोन बेफोरनो मा खालामो जोंनि मा होनो बुहुमनां जेनेबा पलिउसन जानायखौ गुबुंले जानायखौ बेनो खमायनानै होयो आरो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो फरायसा
औ दे नोंथांआ बुं
औ बेखिनि खौनो जेनेबा बुंहुमनां दुंथायनि सायाव बे खिनिखौनो रायलायनानै
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां बिदि बिदिनो गियान मोनबाय दा आं गोजोननाय बावहरबाय आरो नोंथांसिम दे गोजोनथों नोंथां दे